औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना?
औ आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायगोन होननानै फन हरनाय जादोंमोन हागोन ना रायज्लायनो?
औ हागोन नोंथां
ओ दा नोंथांनाव आङो ओ जोंनि बे बर' हारिनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै ओ सावरायनो सानदों बेफोरखौ माबोरै सङो आ रो माबोरै जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो खोन्थानो हागोन ना?
उ हागोन नोंथां। जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रै मा होनो गिबियावनो अनलाजों दाउ नङा होमबा नोंथां! अनलाजों दाउआनो गुबै बेखौ जोंना बर'फोरनि हाबायावबो होनाय जायो। बर'फोरनि नेमै हाबा खुंनायाव बाथौ हाबा खुंनायाव। फार्स्टआव जोङो अनला ओंख्रि खौ बोरै संङो होननानै बुङोबा गिबियावनो जोङो मायरंखौ थामजि मिनिट एबा जिबा मिनिटसो दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ। बिनि उनाव मोजाङै गुरा खालामनानै लानांगौ जेनेबा ओंख्रिया मोजाङै माबानाय हिसाबै मिहि मिहि जानाय बायदि बेनि उनाव अनखौ दैेखांनानै लानायनि उनाव जेनेबा नोंथाङा मा होगोन अमा बेदर एबा दाउ दाउ बेदर फोर होनो हयोना नोंथाङा आरो एम्फौ लाथाफोर जोंबो जानो हायो गुबैयै दाउ बेदरजोंनो हाबाफोराव दाउ बेदरजोंनो होनाय जायो बांसिन। ओमफ्राय बिदिनो नों जेनेबा उनखौ उननानै लाबाय। बेनि उनाव नो फारसेथिं बेदरफोरखौ एवनानै लादो। बेदराव जाखिनि नांगौ मस्ला होनब्ला मा होनो थौआव नङाबा मा होनो बे एवबाय समावनो जुदि नोङो मा होनो माखासे बिबांनि दै होनानै नांगौ बिबाङै दै होनानै दसे गोदौखांनायनि उनाव मा होनो लेखाियाव गरायनानै हरनो हायो आरोोना बिनि नोङो एसे जि एबा जिबा मिनिट उनावनो अनला ओंख्रिया जायो आरो गाव गावासो संनो हायो नोङो आरो अनला ओंख्रिया एसे लिमोननायनि थाखाय मा होनो जोङो खारदै होनाय जायो। बिनि उनाव आरो नोंथाङा मा नारजिफोर संनाय ना मानिखौ खोनासंनो लुबैदों?
औ दा नोंथाङा जे अनला ओंख्रियाव खारै होयो होनना खारैखौ माबोरै बानाय बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां खारैखौ‌ जोंथिं अनेक रोखोमै बानायनाय जायो। खारैखौ गुबैयै मा होनो जोंनिथिं मा होनो थालिर फस्लानिफ्राय थालिर फस्लाखौ मा होनो जानायनि उनाव गोबा-गोबा बानायनानै हानानै एसे एसे गोलाव गोलाव थुख्रा थुख्रा दाननानै गोबा गोबा हानानै फोराननानै सावनानै ओमफ्राय सावनाय माबे माबाखौ गलायनानै मोजाङै गदि दिहुननानै बेखौनो खादै होननाय जायो आरोना नोंथां आरो दस्रा बेसादजोंबो बानायनो हायो जेनेबा गुबुन बेसादफोर सबाइ- सबाइ गोरान मानि बै माबा बासाया आनाव मा होनो जों मैथ्रु बिफांनि माबाजोंबो बानायनाय जायो। मैसनानै फोरानबाय गिदिरनि गथायनोथ' राना नालाय फिसा फिसा सिन्थिनानै सान्दुङाव फोरानबाय रानजासे राननायनि उनाव जि सावनायनि हाथफ्लाखौ दैजों मोजाङै एसे नांगौ जखानि दै होनानै लाव-लाव ओमफ्राय बेखौ गोहोनानै
औ। आरोबाव दा ओ दोरोङारि माखासे ओंख्रिफोर दं होनबावदों ना नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आरोबाव खोन्थनो हागोन नामा?
औ नोंथां दहाय आं नोंथांनो नारजि ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै औ खोनादों नोंथां। होनोमबालाय आं नोंथांनो नार्जि ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै खोन्थाबावनोसै एसे
औ।
जागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथांखौ फोरमायनो हागोन।
नार्जि होनोबाथ' होन फाथोखौनो होना होनबा नोंथां? फाथोखौ फोराननायखौनो नारजि होनो गिबियाव फाथोखौ जोङो बिलाइखौ खानाय जायो बिलाइखौ खानानै फोराननाय जायो जेब्ला बिलाइआ रानगोन बिनि उनाव बै बिलाइ गोरानखौ खौनो मा नारजि होनना जायो बेखौनो जोङो नारजि ओंख्रि होननानै जायो आरोना ओंख्रिखौ बोरै सङनो होनानै बुदों? गिबियाव जों नारजि बिलाइखौ दैयाव एसे सोमनानै लानांगौ गुरै जानाय बायदि नङाबा खायसे खायसे मानसिफोरा मा खालामो मा होनो नारजिखौ जेनेबा साराय गुदुंफोरा एवनानै सिफ्लायनानैबो सङो नोंथां। आरो जोंनिया मा खालामो गिबियाव जेनेबा देन्थाफोरखौ एसे दैयाव दोननाय दसे सोमनायनि उनाव बोखांनानै जेब्ला संगोन अब्ला बोखांनानै बोखांनायनि उनाव बेखौ थौआव होनानै खारै एसे होनानै मोजां रबनाय बायदि जेनेबा नांनाय जखानि खारदै होयो बेयावबो नोंथां खारदै होनानै एवनाय जायो आरो फारसेथिं नोङो बेयाव मा होगोन अमा बेदरजों गोथावसिन जायो नङा होमबा नोंथां। नारजि ओंख्रिया नारजि फारसेथिं नारजिजों माबाजों खारदैजों माबानानै लाबाय रुनानै लाबाय। नांगौ जखानि खारदै होनानै जोङो नारजिखौ बिनि उनाव फारसेथिं जोङो जेनेबा अमा बेदर होयोबा अमा बेदरखौ जोंङ एवनानै लाबाय अमा बेदरखौ नांगौ रोखोमनि एवनानै लाबाय नांगौ रोखोम मा होनो फानलु मस्ला हायजें सामब्राम गुफुर पासपुरन बायदि नांगौ रोखोमनि मस्लाफोर होनानै बिनि उनाव जेब्ला नारजिया रुयै रुयै मा होनो? गेब्लेगोन आरोना नारजि बिलाइआ होमबाथाय बेखौ सागं सानाय जायो नोंथां। सागं सानायनि उनाव ओ मा होनो जेब्ला बेदराबो नांगौ रोखोमनि मोनफ्रामफ्राम जागोन होमबाथाय बेखौ नारजि ओंख्रियाव हरनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जायो नारजि ओंख्रिआ
औ।
बेदरखौ होनानै बिनि उनाव मा होनो एसे मोनजासे बेदर मोनजासिम गोदो होबावनाय जायो। नारजियाव हरनानै बेनि उनाव नोङो जेनेबा दुन्दियाफोर दं दुन्दियाफोर होलाबाय आरो। गंगार दुदियाफोरबो होनो हायो मोदोमनायनि थाखाय।
औ दा नारजि ओंख्रिनि टेस्टखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माबायदि
नारजियाथ' नोंथां मा होनो गोखाखौ संबाथ' गोखा जागोन ओमफ्राय गोदैबो दं आरो ना जोंनिखै जेनेबा सोरबाया बांद्राय गोखा जानो हायाबा गोदैबो लागायनानै जायो आरो ना आरो सोरबा सोरबा गो गोखा गोजाबो जायो गोखा जानो मोजां मोनग्राफ्रा होनबा
औ नोंथां बुं। ओ दानि नोंथाङा स बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ खोन्थाबाय आरो दा आंबो बे बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दैनो आरो नोंथांजों फंनैसो सावरायनोसै दा ओ आङो नोंथांनो सबाय आरो सामखौ खोन्थानोसै बेखौ माबोरै सङो। दा सबबाय साम अ ओंख्रिखौ जोङो मारै सङो बेखौ आं नोंथांनो फारि फारि खोन्थालांसै सिगाङावनो जों मा खालामनानै लाग्रोनांगोन ओ साम'खौ जोङो मा दैमानिफ्राय खननानै लायग्रोनांगोन दैमायाव थायोना साम'आ? बे साम'खौ जोङो दैमायाव खननानै लायग्रोनांगोन। दा साम'आ गोबां रोखोमनि थायो साम' गोलावबो थायो मोनसे आरोबाव मा मोनसे एसे गुसुं गुसुं साम' थायो बेखौहाय जोंनिथिं मा होनो साम' दाहोनाय होननानै बुङो आरोबाव मा थायो मोनसे साम' लादाय बेबायदिबो थायो आरोना दा साम' लादाय आरो साम' बे गोलाव बेफोरखौहाय जोङो दैमानिफ्राय खननानै लायगोन आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय मा न'आवहाय लाबोनानै ओ खननानै लाबो खालिबो जानो हायो खायफा खायफा अखानायैबो जायो आरो दा साम' खौ आं नोंथांनो माबोरैहाय सङो बेखौ खोन्थानोसै दा सिगाङावनो जों साम'खौहाय दैमानिफ्राय लाबोग्रोनांगोन बेनि उनाव माबा खालामगोन ओ जोङो साम' साम'नियाव माखासे माखासे दोनफोर थायोना बे दोनखौ जोङो मा ओ गारनानै लाग्रोनांगोन आरो खोनादोंना नोंथां?
औ
बाय ओ दा साम'आ साम' गोलावखौ गासैबो साम'खौनो मा खालामनांगोन साम' गोलाव ओफ्राय बे साम' दाहोनाय बेफोरखौ मा खालामनांगोन बे साम'नि खिथुखौहाय जोङो दाननानै लाग्रोनांगोन बेखौ दानो थाखाय जोंनो मा नांगोन सिखा मोनसे नांगोन आरो ओमफ्राय बेनि सायाव बे साम'खौ दोननो थाखाय। ओ साम'खौ दोननानै दाननो थाखाय जायखि जाया ओ मुवायावनो आइजेंआवनो मा दोननानै दान गोन आरो बेनिफ्राय साम'नि खिथुखौबो दाननानै लाबाय आरो साम'नि दाखोनखौबो जोङो गारनानै लाबाय। बेनि उनाव साम'आथ' दैयाव थाबाय थायोनालाय दा बे साम'आ गोबां मैला एबा बादामालिफोर खानानै थायोना बेखौ जोङो मा खालामनांगोन सिगाङावनो फुनानै लाग्रोनांगोन दा जोंनि। थिंजाय माबादि संगोन ओ बेखौहाय सिगाङावनो मा मोनसे थौ एबा दोयावहाय लानानै लागोन साम'खौ बिनि उनाउ कायपा - कायपाय मा बेहाय नारें लेहु बो सोब। खुनानै होगोन बिनि बिदैखौ बेनि उनावहाय बेखौ मोजाङै आखाइजों मानजिबाय थागोन मानजिबाय थागोन जेसेबां गो गोबावसिम बेयाव गोजों जाबाय जाया बे साम'आ बेसेबांसिमावहाय मा बेखौहाय मानजिबाय थायो थागोन आरो बेनि उनाव जेब्ला साम'आ साफा जागोन अब्ला बेखौ सुनानै मोजाङै दैयाव दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनगोन आरो दा बिनि उनाव आरोबाव मा जों सबाइजों संगोन नालाय दा जों सबाइखौहाय रेदि खालामनानै लानांसिगोन जोङो दा सबाइ ओंख्रिखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनबा सबाइ ओ बे सबाइआ जागोन हानि सबाइ बेखौहाय जोङो फोयो फोनानै मोनो दा बे सबायखौबो जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगोन ओ खायफा खायफा उवालाव देयो आरो खायफा खायफाया मा अन्थायावहाय मा बेखौ उन उनग्लिनानै लायो आरो बेनि सखौहाय फुख्रेमनानै लानानै बेखौ मा ओ आरोबाव बेखौ उवालाव देनानै मा खालामगोन बेनि बिगुरखौ खुगोन आरो बेनि उनाव ओमफाय मा सबायाबो जेब्ला बे देखांगोन अब्ला बेखौ ओ सबाइखौहाय मोजाङैहाय मा रुनानै लाग्रोनो नांगोन दा सबाइखौ जे मोनजासे मोजाङै रुनानै लानांगोन खारै होनानै दा सबायाबो रुइबा बिनि उनावहाय मा जा ओ साम'खौहाय सिगाङावहाय मा नांगौ नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै थाव सां संख्रि बानलु हाल्दै, मस्ला बेफोरखौ गासैखौबो ओ जोङो जगार खालामनानै लाखानांगोन बेनि उनावहाय जोङो साम'खौहाय मोजाङैहाय एवनानै लागोन आरो खोबहाब खोबहाब दसे एवगोन। बेखौ मोनजासे दसे एवनायनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन सबाय ओंख्रिखौबो रुनानै लाखा माने सबाइ ओंख्रिखौबो मा साम'आवहाय हरनाय जागोन आरो बेबायदिनो सबायजों साम'जों दसे गोदौ होबाय था नानै मा खालामगोन बेखौ उनावहाय मा साखिनानै बेनि उनावहाय मा खालामगोन गोथाव संख्रि नांदों नाङा बेखौ साखिबाय बेनि उनावहाय मा खालामबाय ओ जाबाय आरो दा बेबायदिनो सङो सबाय ओंख्रिखौ आरोब मा साम'आथ' आरो गुबुन गुबुन थायोना साम' लादायबो थायोना बे साम' लादायखौबो मा खायसे ओ रुनानैबो लाहैयो आरो ओरैनो एख' जायोबो बे साम'लादाय सामलादाया जे ओ बिखं थायोना बे बिखंखौहाय मा दाखोनखौ गारनानै बे मोदोमखौ जोङो बरननानै ला आरो बेखौ ओमफ्राय बे बेदरखौहाय सामनि बेदरखौहाय मा खालामगोन ओ गोब्रा बिलाइफोरजों मा खालामनानै लानांगोन बेखौहाय फुग्रोनानै लानांगोन आरो बे साम'आथ' बिज्ला थायो नालाय। बेखौ जोङो साफा खालामनो थाखाय गोब्राब बिलाइफोरजोंहाय मा खालामनांगोन फुनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनाव बेखौबो गोसोबायदि जानो हायो एवनानैबो जानो हायो सोब बेबायदि आरो दा आरो नोंथाङा बेबायदि दोरोङारि ओंख्रिनि मानि सोमोन्दै माबाफोर सोंनो सानबावदों नामा खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
ना नोंथाङा बे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फंनैसो सोंनो सानबावदोंबा सोंनो हा
औ नोंथां नोंनिथिं नारजि ओ‌ंख्रिखौ बोरै सङो नोंथांया खोन्थानो हागोन।
अ जोंनिथिं नारजि ओंख्रिखौ ओ दा नारजि ओंख्रिखौ होनोब्ला जोङो बेखौहाय मा सिगाङावनो नोंथाङा बुंखानाय बायदि फाथो फाथो बिफांनिफ्राय जोङो बिनि बेलाइखौ खानानै लानानै मा फोराननानै लाग्रोनांगोन? बिनि उनाव फोराननानै जेब्ला गोरानै रानगोन बेखौहाय ओ अरदाबावथ' गोदो ओ ओंखाम संग्रायाथ' अरनि थायोना बेवहाय मा बेफोरखौहाय बस्थाफोराव सोनानै नामा उखुन्दै नांनायनि थाखाय बेखौ दोनोना बेबायदि थिखोनानै दोनो आरोना खाथेनानै दा जेब्ला जानो गोसो अब्लानो बेखौ जोङो मा सोमनानै हरसे सोमनानै दोन आरोना जागोन गाबोन जागोनब्ला दिनै हरावहाय जोङो सोमनानै लाखागोन आरो जाहाथे बे नारजि ओंख्रिनि गोखाया एसे खमायो बेबायदि होननानै सोमनानै लाग्रोयो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो ना नारजिखौ मोजाङैनो थौ एबा दोआवहाय अराव सङोब्ला मोजाङै रुनानै लाग्रोबाय खारै होनानै। जेब्ला नारजिया मोनो अब्ला बेदरखौबो एवगोन बेदर एवनानै बेदराबो मा मोनहां जाबानो आरो बे नारजिखौहाय लुसननानै होगोन आरो बेबायदिनो सङो जोंनिथिंजायबो। दा नोंथांजों सावरायनानै मोजांबो मोनबाय ना नोंथां। दा जोङो मोनथियैखौबो मोनथिनो हाबाय गोजोननाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दोनथ'नोसै होनबा नोंथां।
औ दे नोंथां।